नुबाय
ओ मोनाबिलिनि गोजोननाय जासिहरबाय नोंथांसिम
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहामलायनाय थाबाय
आं नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोनानो जादों जोंनि सोरगिदिं थानाय आबहावाखौ जोङो माबोरै रैखा खालामनांगौ ओ बिनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां जोंनि आबहावाखौ औ औ नोंथां जोंनि आबहावाखौ रैखाथि खालामनाय ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ औ नोंथां जोंनि आबहावाखौ रैखाथि खालामनो होनब्ला जों गुबैयै औ मानि मा जाहोननि थाखाय जोङो आबहावाया गेब्रेंगासिनो बेनि सोमोनदै एसे बुंग्रोनोसै जोङो आबहावा गेब्रेंनाय होनोबा जोङो गिबि सेन्टाराव गिबि सेन्थाराव दारिमिन खुलिनाय ओ जोङो सहर ओनसोलफोराव गोबां दानि जुगाव गोबां दारिमिन बिदिहाय गोबां कल कारखाना बिदिहाय गोबां लुनायखौ नुनो मोनदों बेनि थाखायनो जोंनि आबहावाया गेब्रेंगासिनो दं ओ जायनि थाखाय जोङो आबहावाया दा गोग्गो आबहावा मोननो गोब्राब जागासिनो लोगोसे न' बांनि अनजिमा सुबुं अनजि जिमानि बांनायखौ नुनो मोनदों लोगोसे गारि मथरखौ बांनायखौ नुनो मोनदों जायनि थाखाय जोंनि आबहावाया गेब्रेंगासिनो दं जायखौ जोङो ओ अक्सिजेन मोननाय एसे ओ देहाफोरा गोग्गो नङै नुनो मोनगासिनो मा सुब अनजिमानि औ नोंथां सुबुं अनजिमानि देहाफोरखौ दाना गोबां लोरबां नुबोगासिनो जायनि थाखाय जोङो बेबायदि कलखा बानाय कल कारखाना बानायनाय दारिमिन फसंनाय बिदिहाय जों गारि गुरा गोबां अन जिमानि गारि गुरा सालायनाय बिदिनि थाखाय जोङो आबहावाया गेब्रेंगासिनो बेखौ जोङो संरैखा खालामनांगौब्ला जोङो बेनिफ्राय जों जानगार जानांगोन बेखौ जोङो ओ दारिमिन फसंनाय दारिमिन फसंनायखौ जोङो खम खालामनांगोन लोगोसे कल कारखाना बानायनाय बिदि उखुनदै ख उखुनदै खुहोनाय उखुनदै ओंखारहोनाय जाबोर जोथोरखौ सावनानै बिसोरफोरनिफ्राय जोङो ओ जोङो जानगार खालामनांगोन बेफोरखौ जोङो संरैखा खालामनांगोन बेखौ जोङो ओ जोङ सुबुं सुबुं माहारियानो बेखौ जों जोथोन लानांगोन। लोगोसे गारि गारि होनोबाथ' जोङो ओ दानि न'खर न'खराव साफ्रोम मोनफ्रोम न'खरावनो जों गोबां गारिखौ नुनो मोनो। सुबुं अनजिमाया साथाम साब्रैबाबो गारिखौ गंब्रै गंबा बिदिहाय लानायखौ नुनो मोनो। बेजोंनो जोंनि बारहावाफ्रा गेब्रेंगासिनो जायनि थाखाय जोङो ओ गुबुन मोनसे दावबायनो थांनाय गुबुन मोनसे दाबसे जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला जोङो ओ गंसे बासफोरजों थाङोब्ला जोङो गोबां सुबुं गोबां सुबुं अनजिमाया खेबसेयैनो दावबायनो हागौमोन नाथाय दानि जुगाव नुनो मोनो। ओ गंफा गंफा सासे मानसियानो गंफा गंफा लानानै बिदिहाय ओ दावबायहैयो जायनि थाखाय जोंनि बारहावाया गेब्रेंगासिनो बेखौ जोङो खम खालामनांगोन लोगोसे बुंनो थाङोबा जोङो दंफां लाइफांनि अनजिमाया खमायलांनो हमबाय। दंफां दाननाय अनजिमाया गोबां बारा जाबाय दानि दानि जुगफोराव दानि जुगाव जोङो बुंनो थाङोबा दंफां दाननाय दंफां बेफार फालांगि खालामनाय दंफां हानाय हाजो ओनसोलफोरावबो दंफां दानफाय हैनायखौ बिफां दानफाय होयो बेखौ बेफार खालामो। लोगोसे जों न' बां लुनो थाखायबो दंफां दानो गोबांथार दंफां दानानै जोङो गावसोरनो गावनि ओ बारहावाखौ जोंनि बार आबहावाखौ गुबुनल खालामना लागासिनो बेनि थाखाय जों दंफां दाननो फांसे बेनिखायनो जों बुङो फांसे दंफां दानोब्ला बेनि जायगायाव जों जि दाल दंफां गायनांगौ नङा होमबा नोंथां? औ बेदों औ बे दंफां होनोब्ला जोङो जि दन जि बिफां दंफां गायनांगौ जायनि थाखाय जों बारहावाखौ मोजाङै लाखिनो अक्सिजेन जोंनो सुबुं अनजिमानि थाखायथ' अक्सिजेन नांगौ बे अक्सिजेनखौ मोजाङै दंफां लाइफाङासो होयो नङा होनबा नोंथां? बेनि थाखाय जों दंफां लाइफां गायनांगौ जायो ओ लोगोसे जों दाथ' ओ बेबायदिहाय जों जाहारबारिखौ माने दंफां लाइफांनि अनजिमाखौ ओ गोबांथार खम नुनो मोनबाय हाजो ओनसोलावनो जा जोंनि हायेन ओनसोलफोरावबो जा ओ जोङो दंफां लाइफांखौ दान्नानैसो न' बां लुनाय लोगोसे लामा
मा मा
ओ बिदिहायनो गिदिर गिदिर न' बां लुनो नागिरनाय बिदिखौसो बांसिन नुनो मोन्दों। बेनि सोलाय जोङो बेवहाय दंफां गायनानै जोङो ओ जिब जुनारनि थाखायबो गासैबोनि थाखायबो' दंफां लाइफाङा मोजांखासो। जेरैबाबो बेनि थाखाय जों बारहावाखौ मोजाङै गोजोन बारहावा खालामनानै लाखिनो हागौमोन जेराव जों दंफां गायनानै लानानै मोजाङै जोङो ओ सुखुन लानानै बारहावाखौ मोजां खालामनो हागौमोन नाथाय जोंनि औ सुबुं अनजिमाया गोबांसिन जानायलाय जोङो जायगाफोरखौ लामा दफा मोजां नांगौ जानायलाय जोङो गोबां दंफांफोरखौ दाननानै बिदिह जोङो बारहावाखौ गेब्रें होननानै लानाय नोंथाङाबो एसे ओ बारहावा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै नोंथाङाबो फंनैसो बुंनानै होदो नोंथां।
नं नंगौ नोंथां ओ आंबो आबहावानि सोमोन्दै एसे बुंनोसै। ओ आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां जिब जुनार दाउसिन दाउला ओ बेफोर गासिबो आबहावानि सिङावनो गोलैयै नङा होमबा नोंथां। ओ आबहावा गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला आबहावाया मोननै रोखोमै गेब्रंङो ओ जेरै मानसिनि मावनाय दांनायनि जाहोनाव ओ बे मोनसे आरो मिथिंगानि ओ मिथिंगानिनो जाब्रबथायनि गेजेरजों बे मोनसे ओ मिथिंगायारि खैफोद होननानै बुङोब्ला जेरै अरगें बेफ्रुनाय अरना दै अरनारि अर खामनाय हा गिसिखानाय बेफोरजों गाज्रि जायो आरो आरो गुबुन फारसेथिं ओ मानसिनि मावनाय दांनाय दा बांसिन गाज्रि जानायखौ जों नुयो होनब्ला मानसिनि मावनाय दांनायनि गेजेरजोंनो गाज्रि जायो। ओ जेरै मानसिया ओ सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो लोगोनो जोंनि जानाय थानाय बेफोर माने आंखालाव नुजाथिबाय नालाय ओ जोङो जोंनि साखाथियाव थानाय अरनबारिखौ फोजोबदों आरो फोजोबदों गिदिर गिदिर बिल्डिं ओ न' गायसंदों आरो गिदिर गिदिर कलकारखाना गायसनदों ओ बेफोरनि गेजेरजों ओ कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा बारहावाखौ गोबां गेब्रेंं होदों जोंनि हां लानायाव गोबां मानि खस्थ' होदों आरो। बेबायदिनो ओ सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो जोंनि ओनसोलनि हाग्रा ओनसोला दानफायनांगासिनो दानफायनांदों जाग्रा आदाराबो जोबलांबाय नालाय मानसिनि बांनाय लोगो लोगोनो जोङो आबाद मावनो सिफायनांदों। ओ जोङो थाग्रा न'नि आंखाल जादों। बिनि थाखाय ओ सिफायनांदों। ओ बेबायदिनो ओ जोङो हाग्रा बंग्राखौ माबोरै रैखा खालामनांगौ होननानै बुङोब्ला ओ जोङो बिफां लाइफांफोरखौ अरनबारिखौ जोङो दानस्रां दानस्रांनाय बेखौ जोङो होबथानांगोन ओ जोङो जोंनि सुबुं अनजिमा बांनाय बे बांनायखौ जोंनि सरखारा माने होबथानांगोन आरो। बांद्राय सुबुं अन्जिमा बांनायनि थाखायनो जोङो हाग्रा बंग्राफोरखौ फोजोबनांगौ गोनां जायो नालाय उम आरो जोङो ओ बिफां लाइफां बेखौ जोङो गायनानै माने आबादबो खालामनो हायो ओ जोङो बेफोरनिफ्राय गोबां माने फिथाइबो मोनो जेरै जोङो गोबां रोखोमनि बिफां गायनो हायो ओ खान्थाल बिफां थाइजौ बिफां ओ गय फिफां बा गुबुन रोखोमनि गाम्बारि फिफांफोर बायदि बायदि फि फांबो गायनो हायो आरो बेफोरनि गेजेराव जोङो गय बिफांखौ गायोबोब्ला जोङो फिथाइ मोनो बेखौ जोङो फाननानै गोबां रांबो मोनो ओ बेजों लोगोसेनो जोङो लिसुनि आबादबो मावनो हायो नङा होमबा नोंथां। ओ लिसुनि आबाद आरो थाइजौ आबाद थाइजौफोरखौ जोङो गायोबोब्ला थाइजौनिफ्राय जोङो फिथाइ मोनो नालाय फिथाइखौ फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो। बेजों लोगोसेनो जोंनि ओ अक्सिजेन बेखौ जोङो ओ मोननो हा हायो आरो ओ नांगौसिबां अक्सिजेन मोनब्लासो जोंनि देहाया माने ओ बेमार आजारफोरनिफ्राय ओ रैखा मोनो नालाय ओ गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोराव माने अक्सिजेन खमायलांनायनि थाखायनो ओ हां लानायाव ओ गोबां माने उम हेंथा मोनबाय ओ बेनि जाहोनावनो गोबां माने जोंनि देहा सिङाव ओ बेमार आजार बियो ओ बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोदों आरो ओ जेरै जोङो गुबुन हादरफोराव ओ‌ नायोबोला गरमखोनो थानो हायि ओरैबायदि गरम ओ बेखौ जों नुयो जेरै जे गुबुन हादर चाइना ओ आमेरिका ओ जापान बेफोर हादरफोराव मानि ओ बाहेरायावनो ओंखारनो हाया आरो गरमनि थाखायनो बेफोर ओ‌‌ गिदिर गिदिर बिल्डिं न' बेफोरबायदि गायसननायनि थाखायनो जादों आरो ओ गुबुन हादरखौ जों मा रायजलायबावनो जोंनि भारत हादरनिआवनो ओ मुम्बाइ बायदि हादराव उम जायगायाव दिल्लीआव मुम्बाइआव आरो जोंनि आसामावनो ओ गुवाहाटी बायदि नोगोराव ओ थाखाग फुलिआ ओ गुबुं जानायनि थाखाय थाखाय ओ बिफां लाइफां दानस्रांनायनि थाखाय ओ गासिबो मानि उम प्लास्टार लुजोबनायनि थाखाय बिफां लाइफांआनो खम जालांबायना ओ बिनि थाखायनो बे जायगायावबो ओ गोलोम बोथोराव ओ ओरैबादि गरम आरो गोजां बोथोराव ओरैबादि थान्दा ओ गोलोम बोथोराव गरम गोजां बोथोराव थानदा बेबायदि थासारिआ माने बोथोरानो ओ नांगौसिबां मानि नांगौनि ओ बेसेबांनाखि ओ दुंथाइ दुंनांगौ बिनि बारा जालांबाय आरो माने बोथोरा मोजां नंलिआ ओ बिसोर गासिबो बिफां लाइफां दानफायनायनि थाखायनो जादों नङा होमबा नोंथां ओ बेनि थाखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ ओ खोब जोंनि जायगायावबो रैखा खालामनांगौ ओ जोंनि ओ बिफां लाइफांखौ बोरै रैखा खालामनांगौ होननानै बुङोब्ला जोंनि साखाथिआव थानाय ओ जोंनि बिफां लाइफां दानफायनायखौ होबथाग्रा फरेस्टारबो थायोना नोंथां बिसोर ओ बिसोरो ओ जोंनि जायगायाव बिफां लाइफां दानफायनायफोरखौ ओ गोख्रों रोखोमनि माने राहा लानांगौ ओ जेरै जोंनि साखाथियाव थानाय ओ सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क ओ क'क्राझार दिस्ट्रिकटआव गोलैयो ओ बेआव माने पार्क हिसाबै खुलिबाय ओ नाथाय दासिमबो बे जायगायाव माने बिफां लाइफां दानफायबाय थानायखौ खौ जों नुनो मोनो आरो ओ बेखौ जोङो होबथानांगौ ओ जोंनिनो ओ ओ फरेस्टारफोर बिफां लाइफां दानफायनायखौ होबथाग्रा बिसोर दानानै दोनजाखानाय ओ बिसोरो माने होबथानानै ओ लानो हायोब्लासो जोंनि जायगायावबो नांगौखिनि जेसेबांनाखि बार जोङो मोनो बेबायदि बारखौ जोङो ओ उननि समावबो मोनलांबाय थानो हागोन आरो ओ बेबायदिनो जोङो फरेस्टारफोरा गामि सिंफोराव ओ थांनानै गामिनि मानसिफोरनो ओ न'खरफ्रोमबो बोसोराव ओ दि जि नैजि बा जि नैजिनि बांसिन बिफांफोर राननानै होयोब्ला खोब मोजां जायो आरो ओ आरो जोंनि गामि ओनसोलफोरावथ' ओ थुरि बारि हाग्रा बा ओरैनो लांदां फोथारफोर बेबायदि सेरावनो हा दंङ ना नोंथां बेफोराव हायोब्ला गामि गामि थांनानै गामि दरसेआव ओ नैजौ बा थामजौ बेफोरबायदि बोसोराव राननानै बिफां फुलि होयोब्ला खोब ओ जोंनि आबहावाया जोबोद माने मोजांसि सिन जागौ आरो ओ बेबायदिनो जोङो लामाफोरावबो लामा सामा लामा सेर सेर बिफां फुलि गायनानै दोननो हायो बिनि गेजेरजोंबो जोङो जोबोद मोजां बार मोनो आरो बेबायदिनो बार गेब ब्रेंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां मानसिनि मावनाय दांनायनि गेजेरजों जाखायो ओ जेरै जोङो बेनि अनगाबो आबाद फोथारफोराव बांद्राय रासायनारि ओ माने हासार बाहायनाय आरो दै बाहाय मा होनो आबाद फोथारफोराव बांद्राय रोखोमनि एम्फौ मो फोथैग्रा मुलि बाहायनाय बेफोरनि गेजेरजोंबो जायो नङा होमबा ओ-ओ आबाद फो थाफोराव मुलि बाहायोब्ला मानि एम्फौफोरा थैजोबनोसै नालाय आबाद फोथाराव थानाय एम्फौफोरखौ जाग्रा माखासे दाउफोरा बिसोरो आदारनि जेंना नुजाबाय बिसोरो थैलांनोसै